हेल'
औ खोनादों ना
औ खोनादों। औ नोंथाङा फ्रिब्ला जोङो ओ मोनसे ट पैने सायाव जों रायज्लायनो सानदोंमोन। खोनादोंना हेल'
मोजां बुजिसै नोंथां।
औ जोङो मोनसे टपिकनि सायाव रायजलायजागोन नामा नोंथाङा फैब्ला
ओ ओ ओ मानि सायाव ओनदो नोंथां।
ओ पलिउसन जानायनि सायाव गाज्रि ओ बारहावा औ औ गाज्रि आबहावनि सायाव औ औ औ नंगौ औ औ
बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ आङो एसे फोरमायग्रोनोसै दा ओ आबहावा गुबुंले जानाया ओ जाबाय जोंनि मोनसे ओ जोंनि गासै ओ एरियावनो मोनसे गोबां गाज्रि होननांसिगोन। दा माबायदि जायो होनोब्ला आबहावा गुबुंले जायो जोङो माखासे ओ कारखाना माखासे ओ गोबां गिदिर गिदिर कम्पानि गोबां गिदिर गिदिर ओ गाज्रि बारहावा बा पलिुसन फैनायखौनो जों बेखौनो बुंगोन दा बेबायदि ओ जायोब्ला जोंनि ओ मानसिनि देहा जिब जुनारनि देहा दंफां लाइफांनि ओ थांना थानायनि राहा फोरा जोबोद गाज्रि जायो दा ओ दा बियो ओ जोंनि ओनसोलाव गोबां जाबोगासिनो दं आरो बेखौ। ओ जोंनि ओ साखाथियावनो थानाय गुवाहाटि सोहोरा जोबोद गाज्रि। ओ गाज्रि जानाय मोनसे जों बेखौ जों बुंनांगोन मानो होनोब्ला बेवहाय।
औ।
गोबां गारि गुरा खारो गोबां गिदिर गिदिर गारि खारनायजों लोगोसे। गोबां कारखाना गोबां कम्पानि गिदिर गिदिर दङ बेनिखायनो बेवहाय ओ आबहावा गुबुंनो जान दङ आरो बेवहायनो ओ थांना थानाय ओ जिब जिब जिउगोनांथांना थानाय मानसि जिब जुनार दंफां लाइफांफ्रा बेवहाय। गोबां ओ खस्थ' जों भुगिनो गोनां जादों। आरो ओ मानसिनि देहायावबो ओ थाब थाबनो ओ बेमारफोरा जायो आरो दा बेनिखायनो ओ जोंनि। मानसि बे जानाय लोंनायावबो गोबां। ओ प्रब्लेम फैयो जोंनि ओ हां लानायावबो ओ गोबां प्रब्लेम फैयो। दा बिनिखायनो जोङो गाज्रि गुबुंले आबहावा जानायखौ जोङो। दा गोबां बारानिख्रुइ जों बारा जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। जों गोदो-गोदाय बाजि बोसोरनि सिगाङाव जोङो नायोब्ला जोङो। लेखायाव जोङो नुयो जोङो बाजि बोसोरनि सिगाङाव जोङो गोबां गारि गुराफोरा। गारि मथर कम्पानि कारखानाफोरा जोबोद खममोन बेनिखायनो। जोंनि आबहावायाबो जोबोद मोजांमोन दा नैबे समाव गोबां कम्पानि गिदिर गिदिर गारि मथर। ओ सालायबाय थानाया बांसिननिख्रुइ बांसिन जानायखाय ओ कारखानाफोरा बांसिननिख्रुइ बांसिन जानायखाय जोंनि। आबहावाया गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों। दा ओ नोंथाङा बेनि सायाव एसे बुंग्रोनना होयोब्ला एसे मोजां जागोन।
औ। जोंहा आबहावा गुबुंले जानाय होनोब्लाथ' जोङो बुंनो हायो। जोंनि सोरबिथिं बा जोंनि आबहावाया गुबुंले जानायखौ जोङो बुंनो हायो। जों जोंनि आबहावा गुबुंले जानायखौ जों जों सुबुं माहारिखौनो जोङो बुंनो नांगोन।
औ।
औ जों सुबुंफोरानो माने बे आबहावाखौ गुबुंले खालामदों होनब्लाबो जोङो। बांद्राय बुंनाय जानाय नङा मानो होनोब्ला। जों जोंनि आबहावा गुबुंले जानाय। नोंथां एसे दावराव जादों। जोंहा
बि दलै।
आबहावा गुबुंले जानाय होनोब्लाथ' जों जों सुबुंखौनो बुंनो नांगोन होननानै जों बुंनो हायो मानो होनो। ब्ला जों एसेबांखिनि आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनफोर। बेफोरखौ माने सुबुंफोरानो सोरजिदों आरो जेरैहाय जोङो नोंथाङा बुंलाय बुंलांनाय बायदि। गेदेर गेदेर कारखाना आरो बेबायदिनो। बायदि जोङो मैला खालामो जोङो मैला दाखोर दालाफोरखौ जोङो। गारनाङि जायगायाव गारगोन जोङो बेखौ मोजाङै। ज'है दोनालासिनो बेखौ जोङो गोसोबायदि गारो बेबायदिनो जोङो गोबां जोंनि गोनांथि खौ सुफुंनो थाखाय जों कारखाना आरो बेजों लोगोसे गारि मथर गेदेर गेदेर उदगफोरखौ जोङो फसं नायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो।
औ औ
औ माने जोङो जोंनि आबहावाखौ नोजोर बोआलासिनो जों जोंनि गोनांथिखौ सुफुंनायखौसो बांसिन नोजोरबोदों बा गोसो होदों आरो आथिखालाव सुबुंफोरा बेनिखायनो माने जों जोंनि आबहावाया बांसिन गुबुंले जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। जोङो सिगां नोंथाङा बुंलांनाय बायदि आबै आबौमोननि समाव जोंहा आबहावाया एसेबां मानि गुबुंले नङामोन। मानो होनोब्ला बै समाव जोंनि गामि ओनसोलफोरावथ' बांसिनखौनो गारि मथर गैयाखौनो जोङो बुंनो हायोमोन। आरो बेयावहाय जोंहा गारि मथरनि उखुन्दैबो गैयामोन जोंहा गामिफोराथ' जोबोद मोजां गोग्गो आबहावाजों दङमोन। आरो बेबायदिनो जोङो बुंनो हायो बै समाव कारखानाफोरनि उखुन्दै बा जोङो कारखाना बेफोरबो माने गैयामोन। गोदोनि समाव बेनिखायनो जोंनि आबहावाया जोबोद मोजांमोन आरो जोंहा बेराम आजार गेदेर गेदेर जानायफ्राबो गोबां खम जायोमोन। नाथाय आथिखालाव जोंहा आबहावाया गुबुंले जानाय लोगो लोगो जोंनि देहायाव बायदि बायदि बेराम आजार बायदिफ्राबो माने बांसिन सन्देरनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो माने जोंनि आबाखौावआ गुब गुंलेनिफ्रायनो जोंनि देहाफोरावबो माने गोबां बेराम आजारफोरखौ सोमजिनायखौ जोङो
औ औ नंगौ बुं
नंगौ नोंथां आरो बिदिनो जोङो आथिखालाव जों जोंनि रांखावरिखौ बांसिन जौग होनायनि नोजोराव
रांखावरिखौ बांसिन जौगाहोनायनि नोजोराव जोङो जोंनि आबहावाखौ नोजोर बोआलासिनो जों खालि रांखावरि आरजिनायखौ नोजोर होनानै जोङो माने गेदेर गेदेर उद्दग बायदि कारखाना बायदिफोरखौ फसंथानदों आरो गोबां माने गोबां बिबांनि दिहुनथाइ दिहुनदों। माने जोंनि गोनांथिखौ फारसेथिं सुफुंदों आरो फारसेथिं जोंनि आबहावाया खहा जागासिनो गुबुंले जागासिनो फारसेथिं आरो मोनसे सुबिदायानो जाबाय रांखावरि आरजिनायाव गोबां मदद मोनदों। जोंनि गोनांथिखौ सुफुंनानै बेबायदिनो माने फारसेथिं जोंनि सुबिदाखौ बांहोदों आरो गुबुन फारसेथिं जोंनि आबहावाया गुबुंले जालांदों बेफोरखौ जोङो माने आथिखालाव नुनो मोनोसै आरो बिदि जोंहा गोजान गोजान हान्थिनायावबो जोंहा आथिखालाव सुबिदा जादों नंगौ जों गारि मथरजों जोङो थांनो हायो। नाथाय बिनि गेजेरावनो दि जोंहा आबहावाया गोबां गुबुंले जालांगासिनो दङ। आरो फारसेथिं आबहावा गुबुंले जानायजों जोंनि बेराम आजार जानायफोरखौबो जोङो बांसिन नुनो मोनसै गोदान गोदान बेराम मिथिनो मोनै हमदांनो हायै गोबां बेराम बेफोरबायदि सोमजिनायखौबो जोङो माने नुनो मोनो आरो बेबायदिनो माने गासैफोरखौबो माने जोंनि आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनावनो बेफोर जानो हमदों आरो
औ
नाथाय जोङो आबहावाखौ बेबायदिनो जोङो गुबुंले खालामबाय थायोब्ला जोंहा आबहावाया बेफोरबायदि गुबुंले जा गुबुंले जायोब्ला जोंहा बोथोराबो जोंहा थि थानाय नङा जोंहा समाव अखा हानांगौ बे समाव हानाय नङा जि समाव अखा अखानि बोथोर गैयामोन बे समावबो अखा हागोन बोथोरा बांसिन दुंखावगोन बेबायदिनो माने जों जोंनि बोथोराबो माने जेबो थि गैयै बेफोरबायदि जालांगोन आरो बेबायदिनो जोङो गोबां माने प्रब्लेमजों जोङो जुजिनो गोनां जागोन जोङो आबहावाखौ जोङो बांद्रायनिफ्राय बांद्राय बेफोरबायदि गुबुंले खालामनानै लायोबोला जोङो बेबायदिनो आबहावा गुबुंले जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो जोङो मेन आबहावा गुबुंले जानाय होनोब्ला जों सुबुंफोरानो खालामनाय होननानै बुंलांबाय बिदिनो नोंथाङा बे आब आबहावा गुबुंले जानायखौ जोङो होबथानोब्ला माबायदि जोङो राहा लामा लानो नांगोन बेखौ नोंथाङा एसे मिथिगौब्ला फोरमायनो हागोन नामा
औ बिनि सायाव एसे बुंना होनोसै जोङो बिनि अनगायै जों खामानि मावनांगौ होनोब्ला जोङो बेखौ आंबो गासिबो आंबो हाजोबनाय नङा मानो होनोब्ला बिखौ बिगियान जायफोरा बिगियानगिरि बिसोरनो दिहुुननानै होलांजोब्बाय दा जायफोरा गोदान जुगनि फरायसा गोदान जुगनि बिगियानगिरि बिथांमोनानो माखासे जौगानाय मुगायाव खामानि मावगासिनो दङ बेनिखायनो दानि नैबे सम समावबो गारि मथराबो बां बांसिननिख्रुइ बांसिन गोबां गिदिर गिदिर कारखानाफ्राबो बांसिननिख्रुइ बांसिन बेबायदिनो जाबोगासिनो दङ बेनिखायनो बेनि होबथानांगौब्ला जोङो मोनसे गुबुन राहाजों बिगियानगिरिजों सावरायनानै बेखौ जोङो खालामनो हायो आरो बेखौ जों खालामोब्ला मोनसे जोंनि थांना थानाय रांखावरि आरजिनो हानाय फोरा बियो एसे खमायलांगोन आरो खमायोब्ला बेयो मोनसे जोंनि माबाफोरा गासै हेफाजाब होनाय बेयो मोनसे जोंनि थाइबाय आरो मोनसे दा बेखौ खमायनांगौब्ला जोङो मोनसे गोबां दानि जुगाव खमायनांगौ होनोब्ला जोङो बेलेग आयदानियाव जोङो खामानि मावनांगोन दा जोङो गोबां काउन्ट्रिफोराव जोङो नायोब्ला बिथांमोना डेभलप जाबाय बिथांमोननियावबो आबहावा गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोना जोङो चाइना आमेरिकाफोराव आबहावा गुबुंले जानाय खौ जों नुनो मोना मानो होनोब्ला बिथांमोननि साननाय हनाय खामानि मावनायफ्रा गोबां जोंनिख्रुइ डेभेलपसिन बेनिखायनो बिथांमोननिफ्राय जोङो बायदिसिना खोथा बाथ्राखौ लानानै बिथांमोननि बिगियानगिरिफ्रा माबायदि खामानि मावो खामानिखौ जोङो नायबिजिरनानै जोंनि नैबे जायगायाव ओनसोलाव जों लाबोबासो बियो राहाया बियो जोबगोन आरो
औ नंगौ नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंखांबाय बिगियाननि नोजोरजों बेखौ जोङो होबथानो हागोन बा माबा माबा मोनसे खालामनो हागोन बेखौ बिगियानगिरिफोरा बेखौ नोजोर बोनो हागोन होननानै नोंथां बिथाङा बुंलांबाय बिनि गेजेरजों जोङो बुंनो हायो जोंथ' दारिमिन उदगफोरखौ जोङो बेखौथ' जोङो फोजोबफिननो हाला बियो जोंनो थाखाय गोनाङानो जाखाबाय औ बे जोंनि गोनांथिखौ जोङो सुफुंनो थाखाय बेखौ जोङो बाहायबायानोखा
ए
बेनिखायनो जोङो बेखौ होबथानो थाखाय नोंथाङा बिगियानगिरिफोरनि मदद लानांगोन बा बिगियानगिरिफोरा माबा मोनसे राहा खालामनो नांगोन औ-औ बिदि बुंलांबाय आरो बेजों लोगोसे आंनि आं सानो ओ बिगियानगिरि फोरजों लोगोसे जों जों सुबुंफोरा माने बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनायखौ खम खालामनानै जेसेबां हायो लांदां जायगाफोराव माने जोङो बिफां लाइफांफोरखौ गायनानै दोननो नांगोन अब्लानिया एसे एनैब्लाबो कार्बन डाइ अक्साइड गेसफोरखौ माने बिसोरो औ बोनानै लागोन औ होबथागोन आरो जोंनो अक्सिजेन गेस हगारगोन बेखौ जोङो मोननो हायो आरो औ बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बिसिनियावनो दोननैसै नामा
औ दे जों बेखिनियावनो दोनथ'सिगोन